औ खोनादों खोनादों।
औ औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ सोलोंथाइखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन। थाङा सम होनो हागोन ना।
हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ अब्ला जों सावरायदिनि नङा होमबा नोंथां। औ। सोलोंथाइखौ जेनेबा जों साफ्रोमनिबो जिउआव जोङो गोनांथि दं नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
थायानो जोंनि बयनिख्रुइबो ओ गिबि जोङो जिउआव मानसिया थांना थानोब्ला जोङो थांना थाब्लाल' जाया जोंनो सोलोंथाइखौबो नांगौ जायो। नङा होमब्ला जेरै सोलोंथाइया सो जोङो गासै खामानिखौनो जों दिनै ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों मोननो हायो। गियान लानो थाखायबो जों सोलोंनांगोन सा ख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोङो ओ फरायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि नङा नङा होमबा।
औ नोंगौ।
ओ साख्रि बाख्रिजों लोगोसे जोङो जिउआव जोङो मिथिनो गोनां गोबां थालाङो मानसिया नङा होमबा। मानसिया जिउआव सोलोंनानै फोजोबनो हाया बेखायनो नोङो जेसेबां सोलोङो एसेबांनो नोङो रोंगोन एसेबांनो गोरों जागोन बेखायनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो साफ्रोमनोबो जिउआव जों नांगौ। न'खर संसार दानायावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ नङा होमबा नोंथां। जोङो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जों दिनै बेंगुरा जानानै थानो गोनां जायो आरो।
औ।
सोलोंथाइखौ लानोब्ला जों गोबां दिनै गभमेन्टआबो जोंनो सुबिदा होदों नङा होमबा नोंथां।
जेरै क्लास अवाननिफ्राय नोंखौ ओ सुद माने क्लास टेनसिम नोंखौ फ्रि इडुकेसन होनाय जायो नङा होमबा गभमेन्टआ। बिदिखौ जों दिनै गभमेन्टआ फ्रि इडुकेस जायखौ सुदद' बोसोरसिम नोंखौ अ सरि क्लाज ओइदसिम नोंखौ फ्रि इडुकेसन होनाय जायो। अब्ला जोङो मानसि फोरा जों दिनै सोलोंथाइखौ ओ फ्रियावनो जों लानो हायो नङा होमबा नोंथां। माने सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो गोबां लाख फैसा नाङा नङा होमबा नोंथां। जों सोलोंथाइखौ जोङो खम फैसाजोंनो जों दिनै सोलोंथाइ लानो हायो। नाथाय जोङो गोबां मानसियानो दिनै जोंनि साइडआवहाय गोबां बिदिनो द्रप आउट जानायखौ नुदों आरो जायफोरा आदा सिद्रा फरायनानै बिथांमोनानो दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां गोहोम खोलै होनोनो हायो आरो मानोना सोलोंथाइ जों आरो जेरै समाजा जोबोर खाथि सोमोन्दो दं आरो। जेरै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो नोंखौ बुहुममाव सिनायगोन नङा होमबा नोंथां। ओ सोलोंथाइ जा नोङो जुदि सोलोंथाइ लानो हाब्लासो नोङो सासे इन्जिनियार। सासे डक्टर बा सासे प्रफेसार। बानासो सासे साइन्टिस्ट जानोबाबो नोङो सोलोंथाइ नांगोन जोंनो जिउआव नङा होमबा नोंथां जोङो गोबां दिनै जोङो नोंथांमोनजों दायो आं रायज्लायदों नोंथांखौ महरखौ नुवाबाब आं दिनै साउन खौ नोंथांनि रावखौ नोंथांनि साननाय मोनदांथिखौ आं फोरमायनो हादों नङा होमबा बेफोर गासैबो सोलोंथाइनिफ्रायसो मोननाय नङा होमबा जायखौ नोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ जायखौ साइन्टिस्फोरा दिनै सोलोंनानै बिथांमोना दिनै मबाइल दिहुननानै होदों थिग बिदि बिदिनो जोङो नोंथांजोंबो आं सावरायनो हादों आरो बिदिनो जों गोबां खाथि सोमोन्दो दङ आरो दिनै नोङो मुलुगाव जेरै जेराव नोङो इउ एस सि आवबो नोङो थांनो हागोन जेरै जगासिनो बिनिफ्राय जनानै बिनो नोङो इउ एस सि आव नोङो थांनो हागोन आरो बेफोर मानि थाखाय जादों बेबो गासैबो जोङो सोलोंथाइनिफ्राय गियान जों मोननानै जों दिनै माने गो बिरगा मानो बिरगा गाथोन जेरै बिरगा गाथोननिफ्राय गुबुन बिरगा गाथोनावबो जों थांनो हायो नङामोनखौ
औ
उरां जाहाज होननानै बुङो बेफोरबो जोंनि थाखाय सोलोंथाइनि मोननाय बेफोर बेफोरबो जोङो मोनफा मोनफा खामानि माबानि बिथिं आरो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों नोंथां सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार नोंथाङा बिनि साइदाव मा बुंनो सानदों
औ नंगौ नोंथां जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों सुबुं जिउआव माने सोलोंथाया बयनिबो जिआव मानि गोनांथार थाय नङाब्ला बा जायखि जाया नों नोंनि नांगौखौ सोलोंनानै लायाब्ला जों माने माबायदि जुनारफोरबायायदि जागोन होननानै जोङो बुंनांगोन आरो मानोना जोङो सोलोंथाइ थाब्लाासो जोङो बा मोजां सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो सासे गोगो सुबुं हिसाबै जोङो माने थांनानै थानो हागोन बा बयजोंबो गोरोबनानै थानो हागोन दा सोलोंथया गोबां रोखोमनि जानो हागौ जोंहा फरायनायनि गेजेरजों जोङो फरायनानै जों फरायसालियाव सोलोंथाइ लानाय बिनि अनगायैबो जोङो माखासे बिमा बिफानिफ्राय आखल आखु बा बायदिसिना राव रायज्लायनाय होननाय सोलोंनायाबो मोनसे जोङो सोलोंनांगौ सोलोंथाइ बियो बेनि अनगायै अनगायबो जोंहा बायदिसिना खामानि मावनाय जोंनो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों बानायनानै लानो हानाय बा बानायनाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ बेखौबो जोङो नांगौ जो गुबुननिफ्राय सोलोंनानै लानांगौ जायो जों बेफोरखौबो दा बेबायदिनो माने सासे सुबुङा मोजाङै गावनि जिउखौ दैदेननोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगोन मानोना नोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो गुबुनफोरजों थगायजानो हागौ जायखिजाया बिथिङाव जों थगायजानो हागौ बहाबा बेरायनो थाङोब्लाबो नोङो थगायजानो हागौ बा दखान गलाफोर बा माबा मोनसे आबाद मावनायनि बेलायावबो जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद आबा हासार बा मुलिफोर बाहायनायाव जोङो दखान गलाफोराव थगायजानो हागौ बेनिखायनो जों सोलोंथाइा जोबोद गोनां माने
औ
गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो बयबो लानांगौ
औ नंगौ नोंथां
समाजाव बयबो सोलोंथाइ बा गोरों जाब्लासो जोंङो बै गाज्रि ओ माने खामानिफोरनिफ्राय जोंङो बा ओ थगायजानायनिफ्राय जोंङो बारग'नानै थानो हागोन आरो नोंथां सोलोंथाइया बेनिखायनो जोंनि सुबुं जिउआव माने गोनांथार होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ
औ नंगौ
ओ दा नोंथाङा आरो मा बुंबावो बेनि बागै
औ सोलोंथाइखौ आं दिनै गनायगोन सोलोंथाइयानो दिनै सोरां होयो जेरै गंसे न'आ जेरै स गाव हारसिं सुंथानानै थानो हाया जेरै मुदा गैयाब्ला थिग बिदिनो सासे मानसियाबो सोलोंथाइ गैयाबा जों दिनै मुलुगाव थावरिनो हाया माने दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंङो नोंथांजों जेरै आं बेयाव थानानैनो आं दिनै नोंथांनो जों दिनै फैसाबो सोना हरगोन हानांगोन नोंबो आंनिफ्राय लानो हागोन नङा होमब्ला बेफोरबो गासैबो सोलोंथाइनि जौगानायनि बिथिं मानोना जायफोरा मोजां इन्जिनियार फरायनानै दिनै सब वेर बानायबाय बिथांमोना दिनै गोबां खामानि मावनो हादों आरो दिनै बेफोर देभेलपखौ जोंङो सोलोंथाइजोंबो गोबां खामानि मावनो हायो आरो जेरै जोंङो गोदोथ' जोंङो जेने बा गारि गुराखौ जोंङो गोबां खम नुयोमोन आथिखालाव जों गोबां गारिनि जोंङो डिजाइननि गारि फैबाय नङा होमबा बेफोर गासैबो जायफोरा ओ इन्जिनियार बिथांमोना जेरै गोख्रै सानखांथिनो हानायनि गेजेरजोंसो बेफोर रखम टेक्न'ल'जिया दिनै जौगानो हादों आरो नङा होमबा
औ
गोदो जोंङो थावनि गारियाव गाखोयोमोन आथिखालाव जोंङो सलारनि गारियाव गाखोयो नंङा हा आथिखालाव जायो बेटारि चार्जनि गारियाव गाखोयो जोंङो नङा होमबा नोंथां बेफोरबो जोंङो जौगानाय मोनफा मोनफा मानोना जोंङो जौगानायजों जोंङो इनभारमेन्टखौबो जोंङो रैखा खालामनांगौ आरो। बेफोरबो जोंनि मोनसे मोजां जौगानाय आरो जोंङो दिनै सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंङो दिनै बुहुमनि गोबां जायगाखौनो जों फरायनानै बा जों सोलोंनानै जों मिथिनो हायो‌ नों जुदि सोलों थाय गैयाब्ला नों जुदि फरायनो रोङाब्ला नों बेफोर रोखम नलेजखौ नोङो लानो हानाय नङा आरो
जेब्ला नोङो बहाबा थांगोन बा जोंनो गोजान जायगा नोंङो मुलुगनि गोदान हादरफोराव नों थांगोन जेरै चाइना जेरै जापान इउ एस ए फोराव जों जुदि नोंथाङा थाङोब्ला नोङो जुदि भाषाखौनो रोङाबा नोङो सोलोंथाइयानो गैयाब्ला नों बैफोर रखम जायगायाव थांनानै नोंङो जोबोर नोंहा माने जोंनि नोंनि थाखाय उसुबिदायाव गोलैगोन आरो बेखायनो जोंङो सोलोंथाय जों लोगोसे जोंङो रावखौबो सोलोंनो हानांगोन नङा होमबा जोंनो रावखौबो होनांगौ जोंङो सोलोंनायजों लोगोसे जायफोरा गोजौ सोलोंथाइ लाबाय बिथांमोनाथ गोरलैयैनो इंरा जि रावखौ रायजलायनो हाखायो नङा होमबा आरो जायफोरा गोजौ सोलों थाय मोनाखै बिथांमोनाबो जेरै गाव गायनि बिमा रावआवनो फरायनानैबो गोबां बेलेग गुबुन बेलेग आयदानि बिथिंनिबो नोंथाङा गियान लानो हायो फालांगि खालामनोबो जोंनो गियान नांगौ नङा हबा जेरै नोङो सासे फार्मार आबादारि जानोबो जोंनो गियान नांगौ आरो सासे नोंङो मोजां फालांगिरिजों लो गोसे नोङो फार्म जेरै नोङो गिदिर गिदिर फार्म बनायनोबो जोंनो मोजां आयदा टेकनिक जोंङो स्किलनि लानोबो जोंनो मोनसे जोंङो जौगानाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो। गोबां बिदिनो सोलोंथाइ लायोब्ला नों दिनै गोबां खामानियावनो नोङो मुखुब जानानै नोङो साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जिउआव मायबा मोनसे मावनानै नोङो सोलिनानै जानो हाखागोन आरो बेखायनो जोंङो गोग्गो सोलोंथाइखौ साफ फ्रोमनिबो जिउआव नांगौ आरो सुबुं माहारिनो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावलाय सोलोंथाइखौ लानानै
औ नोंथां सोलोंथाइ जोंहा माने सोलोंथाइया गैयाब्ला जोङो दानिथ माने आथिखाल मुगायाव जोंहा बायदिसिना जायदिसिना खामानियावनो माने जोंहा डिजिटेल होननाय आरो जों ए आइ बेफोरखौ जो बेफोरजों जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै माने सोलोंथाइ रों ङाब्ला जोङो बैफोर डिजिटेल माखासे मुवाफोरखौ बा आगजुफोरखौ जों बा बै ए आइ जों बा सोलिजानाय बा जोङो जायखिजाया खामानिखौ ए आइ नि गेजेरजों मोननो हानाय बैफोर खामानिखौ जोंङो मावनो हानाय नङा एबा जोंङो रोंनाय नङा बु जिनाय नङा जोङो उन जानानै थानांगोन आरो दा नोंथां बेबायदि जु सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मानोना जोङो गोदोनि बायदि दो दाब्ला सिदा सिद जों जोंनो बोलो बारा नांगोन बा खम बारा नांगोन नाथाय बैफोरबायदि टेक्नलजिनि बिरोंदामोननि माखासे जोङो आगजुफोरखौ जों बाहायोब्ला नाथाय जोंङो गोरलै समावनो जोंङो मा खासे खामानिफोरखौ मावनो हागोन खम समावनो आरो गोरलैयैनो जोङो माखासे खामानिफोरखौबो मावनो हागोन थिग बेनिखायनो जोंनो स माने आथिखाल मुगाजों गोरोबनोब्ला जोङो सोलिनानै थानोब्ला सोलोंथाइया जाने जोंनि थाखाय जोबोद गोनां
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौ नावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे
गोजोन्थों थाबाय नोंथांनि
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम